अ मा खालामगासिनो दं नोंथां?
नोंथां आंङो नै बि दानदिसे सम मोननायखाय बिदिनो जिरायानानै दं नै।
अ जिरायदों आरोना नोंथां?
औ नोंथां औ नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं दालाय?
अ नोंथां आंबो नै बिदिनो एसे जिरायनानै दं आरोना नोंथां आंबो।
अ नोंथां अ
अ ओमफाय नोंथां ओ जान सानजौफुनि जामुंफोर जानो जाबाय नामा नोंथां?
नोंथां औ जाबाय जानायालाय सानजौफुना।
अ ओमफ्राय मा माथो ओंथिथिंसो मोनजानाय जाखो आरो ना नोंथां।
ओइ नोंथां ओंख्रियाथ' बिदिनोसै आरो नै न'आवनो मोननाय अनलाजों मेवाइजोंनो संनानै जाबाय दिनै।
अ नोंथां ओमफाय नोंथां बोथोरफ्रा माबायदि सोलिगासिनो दं आरोना नोंथां।
होय बोथोराथ' इदिनो दान्से अखा हालाय दान्से सान्दुं दुंलाय सम सम सोलाय सोल' जागासिनो नोंथां मा बुंबावनो आरो ओमफ्राय नोंथांना जानाय आदारफ्रा
नोंथां औ आंबो जानाया जाबाय नोंथां
औ मा मा ओंख्रि मोनजाखो नोंथांङालाय
ओंख्रियाथ' नोंथां माबासोमोन जोगोनार बिजौजों बहलसो एसे जिखुनु रुदबदोंमोन ओमफ्राय बयलार भाजि एसेमोन आरोना नोंथां
अ आतसा
औ औ
उम
ओमफ्राय नोंथां गायनाय फुनायफ्रा बोरै सोलिगासिनों नोंथां
गायनाय फुनाया गेजेर खन्द' नांबायलै नोंथां आंना ओमफ्राय नोंथांना बोरै जानानै दं गायनाय फुनायालाय
अ नोंथां आंनाथ' फ्राय जोबहां जोबहांआनो होनजाबाय नोंथां ओइ खोथिया थिलि एसे एनैल'सै बिदि
औ ओमफ्राय बोथोरफ्रालाय बोरै सोलिगासिनो दं नोंथांनिथिं
बोथोराथ' नोंथां दा एसे गिजु गेला सोलिगासिनो दं माथो अखायानो माइ गायनो एसे थाबावनायखौनो गायनोनो होआसै माथो नोंथां सान्दुंसो दुंलागासिनो दं सप्तासेनो जाबाय।
औ
औ ओमफ्राय दा नोंथांङा फ्रि जाबाय बायगोन नामा नोंथां
औ नोंथां फ्रियानो औ
अ बिदिबा नोंथथंङा फ्रिबा आं नोंनाव मोनसे टपिकनि बागैसो सो नोंनो आवगायदोंमोन नोंथां
औ नोंथां हागोन सोंहरनाय देलाय आं फोरमायनो नाजायो
अ नोंथांङा बिदिब्ला आंनो नोंसिनि एरियाथिं जेनेबा बैसागु फालिथाइफोरखौ माबायदि फालियो माबायदि खुङो बेफोरनि बागै आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन दे आं हा मानो हाया जागोन दे आं फोरमायहरनि
औ दे बिदिब्ला नोंथांङा आंनो फोरमायदो नोंथां
खोनादों ना नोंथां औ औ खोनाबाय दे खोनाबाय होमबा आं फोरमायलांनो नाजानोसै नोंथां
औ दे नोंथांङा होनबा फोरमायलांदो
नोंथां बैसागुआथ' बर'फोरनि बयनिबो देरसिन मोनसे फोरबो होननानै नोंथांङा मिथिखायो बैसागु होननानै बुंङोब्ला जों बयबो बर' हारिनि बयबो सुबुंफ्रानो बर'फोरा बयबो मिथिखायोआनो बैसागुआ बर'फोरनि मोनसे देरसिन फोरबो बोसोराव खनसे फालिग्रा फोरबो होननानै बैसागुखौहाय जोंङो गासै बिदिनो मोननै बाहागोआव राननाय जादों आरो ना नोंथां मोसौ बैसागो बैसागु आरो मानसि बैसागु
गिबियाव आंङो मोसौ बैसागुखौहाय फोरमायगोरसै मोसौ बैसागुआ जाहैबाय सैथ्र' दाननि जोबथा अक्ट' खालि फालिग्रा मोनसे फोरबो आरोना नोंथां मोसौ मोसौ बैसागु होननो जायखौ जाय जेरावहाय मोसौफोरखौहाय जोङो फुङावनो फुङावनो थुखैस्रां लोबस्रां मोसौफोरनो माखासे माला गानहोयो मालाफोरनि नामा जेरै फान्थाव जोगोनार थाइखा लाव बिदिनो बायदि बायदि माखासे जाग्रा मैगं थाइगंफोरनि बागैनो फिथाइफोर खौ जों माला सुनानै गाननाय जायो आरो ना नोंथां आरो बिदिनो मोसौफोरखौ थुखैखांनायनि उनावहाय माला गानहोखांनायनि उनावहाय जोङो देबसिनि हांगार आरो टर्स बेट्रिफोरनि सेहा आरो बन्थ' नि हांगारफोरखौ थाव गुबैजों लगायनानै देफ्लेनानै जोङो औवा औवा माबा मोनसे गनफोरजोंहाय जोङो मोसौनि मोदोमावहाय मोसौनि मोदोमाव जोङो थफा थफा फोथा फोनना होनाय जायो आरोना नोंथां द
औ
आरो बिनि उनावहाय बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौहाय दुरुं गोदान खानानै मोसौफोरखौ फोथाराव होलांनाय जायो आरोना नोंथां होलांनाय समावहाय जोङो होलांनाय समावहाय जोङो बै रायदों ओमफ्राय सबाय गोरान एसे लानानै रायदोंजों बुज्राव बुज्राव सबाइ गोरानखौ एसे एसे सारै सारै जोङो फोथाराव होलांनाय जायो आरोना नोंथां होलांनाय समाव माखासे फोथायनायफोर दङ जेरै माखासे मेथाइफोर खलाङो बे बेखौ नोंथाङा एसेबाबो मिथिखायो जानांगौ नोंथाङाबो बर' बर'निनो सासे सुबुं
औ नोंथां मिथियो
बेबायदिनो जोङो मोसौ बैसागु फालिनाय जायो आरोना नोंथां ओमफ्राय बिनि अखानायै जोंहा बैसाग दान से अख थ' जेराव जोंहा मानसि बैसागु होननानै जोंहा बयबो फालिनाय जायो जेरावहाय जोङो सोरांग्रो मोना बयबो गावबा गाव गावबा गाव दोरोमनि दोरोमनि दोरोमनि बागै जोंहा बाथौ जरै ब्रह्म जा गावबा गाव सिबिसालियाव थां आर'ज गाबहैनाय जायो आरोना नोंथां जेरावहाय जोङो आरज दुगैस्रां लोबस्रां जों आर'ज गाबाखांना फैनानै बयबो गावबाागाव न'खरनि माखासे गिदिर गेदिर गोलावफोरखौहाय जोङो गिदिर गोलावफोरखौहाय जोङो गिदिर गोलावफोरखौ जोङो माखासे अनसुंथाइ जेरै आर'नाइ द खना इदिनो गामसा गस्लाफोर होनानै जोङो गेदेर जोंनि देरसिन मान हैयो आरोना नोंथां जेरावहाय जोङो मान हैनाय समावहाय गिदिरफोरनिफ्राय जोङो मान बोयो आरो गेदेरफोरखौ जोङो मान होनानै फैयो आरो बिदिनो जोंहा बिदि एसे सानजौ फुजाबा दाबायदि सम जाबाय आरोना नोंथां जोङो बयबो गामिफ्रानो ज' ज' ओंखारलायनानै जोंहा माखासे गोखा गोखैफोरखौहाय खाहैनाय जायो बे गोखा गोखै खाहैनाय समावहाय गाहैनाय समावहाय जों बयबो गामिनिफ्रानो ज' ज'यै ओंखारलाङो आरो नोंथां जाय जेराव मोनो बेवहाय गोखा गोखै नागिरनाय जायो माखासे गोखा गोखै नामफोरखौ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ आरो गोखा गोखा खै खाहैखांनायनि उनावहाय जों बयबो मोना मोनायावहाय गोखा गोखैखौ जानाय जायो आरोना नोंथां सोरबा बाजार एबा सेन्टार फोरनिफ्राय नङाबा न'फोरनिफ्राय माखासे बेदर बेदर एबा जाग्रा बेसादफोरखौहाय जोङो मोनायाव बयबो न'यैनो मोखां नायलायनानै जानाय जायो आरो नोंथां जाखांनायनि उनावहाय जोङो अखानायै एबा बिनि साननैसो उनावहाय जोङो बयबो गामिनिफ्रानो ज' ज'यै ओंखारनानै बैसागुखौहाय फालिनाय जायो आरो आंङो थां जाय सम दल दामग्रा सेरजा जथा बिदिनो बयबो गामिनि सासै बोराय बुरै गथ' ज' ओंखारनानै संनानै जोङो न'खर न'खरसे
हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ नोंथां खोनाबायना नोंथां खोनादों हेलौ नोंथां खोनाबाय नामा नोंथां हेलौ हेल' नोंथाङा फोरमायलांफिननो हासिगोन आं खोनानो मोनबाय आरोना नों हेलौ माथो नोंथां खोनानो मोनासै माथो नोंथां नोंनिखौ हेलौ हेलौ